खोनादोंना हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नेदानो उथाया दां हेलौ
हलौ
औ नोंथां खोनादों
खोनादों
औ औ दासो खोनादों
बिदिब्ला मा आयदानि सायाव सावरायनोमोन नोंथां
जों बे मामोन
आ सावथुन मुलुग
सावथुन मुलुगनि बर'नि सावथुन मुलुग
औ बिनि सावहाय सावरायदिनि बर'नि सावथुन मुलुग होनोब्लाथ' जों मोनथिखायो नंङा होनबा नोंथां ए सावथुन होनना बुंङोब्ला जोंङो आंथ' मोजांङै मिथिया जाहैबाय दा नोंथांङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा
एसे फोरमायना होगोनो नामा नोंथांङानो
सावथुन माने बेनो आरो जि ओ जों माबायाव मा होनो फावगिरिफोरा फाव खालामनानै माने मोनसे काहायनि खिन्थायो
नंगौ
माबाजों भिडिअ'नि गेजेरजों बेखौनो दा ओ नायनो थांबा जोंनि बर' सावथुन मुलुगा माने आ बिराद आगोल माबामोन आ बहुत ओ माने सोलायनाय दा बिराद मदार्न जाबाय माने आगोलनिसिम माने जेरै टाइम सस्लायगासिनो दङ टाइमजों नो रेगुलेसन ना सावथुन मुलुगाबो नुनाय मोनदों माने आगोल जेरै ओ माबाफोरा एसे माबामोन बर' इन्डासट्रियाव जेरै मा होनो दुरबलमोन फैसा ग माने इनभेस्टमेन्ट खालामनो माने बिदि प्रडिउसार गैयामोन आरो बारा आरो बांद्राय ओ माबाबो गैयामोन बियो स्किल माने माने बि फिल्डआव माने स्किल गैयामोन माने एक्टिंखौ होन बा केमेरा होन बा एडिटिं खौ लानो होन माने आगोलो बाहेरावसो थांजोबनांगौ जायोमोन बा बाहेरनि मानसिफोरफोरखौ लानांगौ जायोमोन शुटिं माने टेकनिकेल माबायाव टिमफोराव आरोना दा जोंनि बर' मा लाइमोनफोरानो दा सोलोंबाय माने कर्स लानानै दानि फिल्मफोराव नुनो मोनो जोंनि लाइमोनफोरानो बिराद आगवायदों माने बेफोर फिल्डआव केमेरा होन बा एडिटिं होन एक्टिंफोराबो बिराद दाना बिराद मोजां जायो आगोलनिसिम आरो आगोलनिफ्राय आरो माबा बे दिसट्रिबिउसन होनो जे माने फिलम खिन्थानाय त' आगोलनिसाय माने दा हल सिनेमा हलबो ओंखारबाय थ' बेफोराव माने दा बिनि थाखाय माने मोनसे फैसा कालेक्सनाबो मोजां जायो आगोलनिसाय थ' बे फैसा कालेकसन मोजां जानायखाय माने बेखौ माने मोनसे जाय फैसा गारो प्रडिउसार बे बेफोरबो माने मोनसे माबा मोनो बेफोर बेफोर बेखायनो माने बिनि थाखायनो आरो मोनसे इनकारेज मोननायखाय माने आरो अ माने खालामफिनो बा आरो माने मोनसे बोलोबो फैयो जाहाथे आरो मोजांसिन माने खालामलांनो हायो आरो दा औ बेनो उम
औ दा नोंगौ नोंथाङा बुंनाया गासिबो सैथो औ औ
चेलेन्जेस होनबाथ' दाबो दङ बे फिल्डआव लासै लासै आगुवायगासिनो दङ दा जेरै बर' इन्डास्ट्रियाव मुलुगाव सावथुन मुलुगाव नुनो मोनदों दाना फिल्म एवार्डबो माने खुङो जाहाथे माने एनकारेस होनो हायो आरतिसफोरनो दाबायदि
नंगौ आरो औ
नोंथां मा बुंङो आरो
बुंनो थांब्ला नोंगौ नोंथाङा गोबां मोजां बर'नि फिल्म बा सावथुन मुलुगनि सायावहाय सुंद' समनि गेजेरावबाबो बिराद मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ आंनो खोन्थानानै होबाय गोबां बाथ्राफोरखौ आं मिथिनो हायाखैमोन नोंथांनि ओमफ्राय दा सावरायलायनायनि गेजेरजों सोलोंनानै लानो हादों आरो साबायखर होदों नोंथांखौ बेफोर गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोनायनि थाखाय आंबो बिदिनो आंनि नुनायनि सायावहाय फंनैसो बुंनोसै नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो गोदोनि दिनावहाय माखासे स्किलफोर गैयिनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगा बिराद गाहाय लेभेलाव दंमोन बुंनो थाङोब्ला गुबुननि कम्पेरिजेनावहाय जेरै बलिउड बा जोंनि गुबुन हारिफोरनि बानायनाय फिल्मफोरनि रुजुनायावथ' जोंनि फिल्मफोरा खाथियावनो थाबानो समायामोन आरो नाथाय आथि आथिखालावहाय जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बेफोर स्किलखौ मोनबाय आरो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि बेनि केमेरानि बेलायावनो होन इदिथिङावनो होनो आरो एक्तिं रल फुरावनो होन दा आखा फाखासै आरो बर' हारिनि लाइमोनफ्राबो राफोद जाबाय आरो बेफोरनि सायावहाय आजिखालि मानसिफोरा सोलोंनानै बेफोरनि स्किलखौ डेभेलप खालामगासिनो दं जायनि जाहोनाव दिनै बर' सावथुन मुलुगाबो ओ मुलुग दरबारावहाय फ्राय सिनायथि जागासिनो दं बावैसो गोबां बर'फ्राबो ओ बिदिनो सर्ट मुभिफोर दिहुनो बेफोरो मा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो सकासनि थाखाय थांलायलायो आरो बिदिनो एवार्डबो मोनलायलायनाय दंसै बर'फोरनिया इन्टारनेसनेल लेभेलसिमावहाय दा बेखौ नायोब्ला नोंगौ बर' सावथुन मुलुगा फ्राय गोदोनि रुजुनायावहाय गोबां जौगाबोबाय होननानै साननो हायो आरोबाव नैबे ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो एक्टर एक्ट्रिसफोर बा मेन रल लानो थाखाय फिल्मफोरावहाय नागिरबाबो मोनामोन गुबुन हारिनि ओ लाइमोनफोरखौसो लाबोनांगौ जायोमोन मानोना जोंनावहाय थोजासे रोंगौथि गैयिनि जाउनाव एक्टिंफोरखौबो बांद्राय रोङामोन लाजिनाय होननाय बुस्थु फोरा बिराद दंमोन आरो बर'फोरनाव नाथाय दा जौगालु जुग जानाय लोगो लोगो बयबो एक्टिंफोरखौ लाजिला खालामनो आरो बयबो रोंबाय आरो आरो काहानिफोरखौबो बयबो लिरसै नालाय दा मोजां मोजां फिल्मफोराबो ओंखारबोगासिनो आरो जोंनि आन्दाराव जोंनि ओ गेजेराव गोदोनि दिनावहाय मुंदांखा बयनिख्रुय यबो मुंदांखासिन बर'फोर सावथुनफोरनि मादावहाय आं मोननैसो नामखौबो खोनादों जेरै आलाय आरननो खोमसि हरनि लामानो आरो बेबायदिनो दावखाना बेबायदि गोबां फिल्मफोर जों उन्दै उन्दै बा देखायनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो ब्लेक एन्ड हवाइटबो दंमोन आथिखालावहायथ' ब्लेक एन्ड हवाइटनि अनगा जोङो ओ कालारिं मुभिफोरखौहाय नुनोसै दा बुंनो थाङोब्ला बर'नि गोबां फिल्मफोरनि एक्सन मुभिफ्राबो बिराद मोजां जाबाय आरो गोसो बोगथाबनो हानाय आरो मे फ्राबो बलिउदफोरनिजों समान लेभेलनि एक्टिं रोंनानै बयबो नायगिरिगिरि बिथांफोरनि गोसोखौ बोनो हानाय जाबाय ओ काहानि लिरनायफ्राबो बेबायदिनो गुबुनफोरनि रुजुनायावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोगासिनो दं जायखौ नायनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा बिराद अनसायनाय होदों आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो जोङो फ्राय बर' सावथुनफोरखौहाय हाबा खेराइयावल' देखायनाय बांसिन नुनो मोनोमोन बेबायदि बबेबा गामियाव लांनानै ओ सानसे हरावहाय देखायहैलायनाय टिकेट लालायनानै बिदि हुदा गैयामोन मानोना बै समावहाय जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव आरो फ्राय देखायदोंब्लाबो खम बिबांनि मानसिया नायनो हायोमोन बिदिनो सावथुन मुलुगनि सायावहाय गोथौयै माखासे मिथिनांगौ गैयैनि जाउनाव नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया दानिया मानि मोनथिखासिगौ नालाय फिल्मफ्राबो बिराद मोजां मोजां जायो होननानै बयबो जुदि गामिफ्रावबो देखायनो लाङोब्लाबो दाना। नायसै आरो मानसिफोरा जायनि जाउनाव फिलिम दिहुनबा दा लस जानायनि गोनांथि गैया बेजोंहाय ओ हारिनि हारिमुवाबोथ' थांनानै थायो। मानोना बेवहाय गोबां बिबांनि माखासे मिथिनांगौ बाथ्राफोरखौ मिथिहोयो। फिल्मनि गेजेरजों द्रामा देखायनानै बियो मानसिफोरनि गोसोखौ बोगथाबनो हानायजों मानि सुबुं सोदोमस्रिजों लोब्बा थानाय माखासे सान्थौफोरखौ रिलेक्ट खालामो आरो जायनि जााहोनाव सुबुंफ्रा इमसनेल जायो आरो गोबां बाथ्राफोरखौ बेबायदिनो सोलोंनो हायो फिल्मनि गेजेरजोंमोन नङा होमबा नोंथां। औ दा बिदिनो आरो आरोबाव जोङो माथो होनबावनो फिल्माथ' बिदिनो जौगायो। जालांबाय थागोन जाहैबाय। आरोथ दा कम्पिउटारनि जुग इन्टारनेटनि जुग जायखि फिल्म दिहुना मानो बेखौ बयबो नायखा थायोआनो दानाथ' सिनेमा हलफोरबो दंसै।
ओम
फिल्म दिहुनबानो दानिया मोजां जाबानो सिनेमा हलावबो थाङो दा लस जानायनि खोथाफ्रा फैला आरो। बिदिखायनो दाना प्रदुचाराबो मोजां मोजां फिलम दिहुननो गिलिया आरो थाखा फैसा गारनानैबाबो फिल्मखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन कुवालिटिखौ माने फोसाबसिनगासिनो दं आरो। जाय जोंहाय गोबां प्रडिउसारफ्रा थांनानै थायो आरो बेल' नङा जायफोर फिल्म इन्डास्ट्रियाव मावो बा सावथुन मुलुगावहाय खामानि माव बिथांमोननि जिउआबो दा दैदेननो थाखाय गोदोनि बायदि नंलिया गोदोना फिल्म गानानै गोबाव सम खामानि मोनोैयावहाय आलाय सिलाय जानांगौमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंला माखासे गोलाव मुभि मोनाबाबो दानि जुगावहाय सर्ट फिल्म दिहुनग्रा गोबां प्रडिउसारफोर दंसै। जायफोर गोबां खामानि होयो लाइमोनफोरखौ जेराव केमेरामेन सोरबा इडिटर सोरबा लाइटमेन माबा माबि हाबाफारिफ्राव इंगेज जानानै गाव गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दं आरो बेबायदिनो फावगिरिफ्राबो आथिखालावहाय गोरलै खामानि मोननो हानाय बायदि जाबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा
उम
दा नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय। जोङो एफाग खम समनि गेजेराव बर' सावथुन मुलुगनि सायावहाय सावरायजोबनांगौआबाथ' गोरलै नङा। दा बे खम समनि गेजेराव जोङो फंनैसो सावरायनायनि गेजेरजों गोबां मिथिलायबाय नङा होमबा? औ बे खम समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
नोंथांसिमबो रायजो राजा जायगफोर
औ बिदिब्ला उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां दोनथ'लायनोसै औ गोजोन्थों।
गोजोनथों